हेल' नोंथां खोनादों ना औ खोनादों नोंथां अ'।
अब्ला नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि
मोनाबिलिनि दे बिदिब्ला जोंहा दख'नानि सोमोन्दै रायलायनि। बर' आयजोफ्रा मा मा दख'ना दायो? आरो माबोरै फानो हायो आरो सानसेआव मा गांबेसे दानो हायो बेनि सोमोन्दै। नोंथाङा बुंग्रोनो हागोन दे।
औ सावराय जागोन।
जोङो बर' आइजोफ्रा गोबां बेबायदिनो
दख'नाफोर सादोरफोर गामसा आर'नाइ बेबायदिनो गोबां रोखोमै दायो। बेबायदिनो जेरै खुन्दुंफ्राबो बेबायदिनो माइदि गोनां आरो मास्राइस फाख'वा। बेबायदिनो जोङो बांसिन दानाय जायो।
बेबायदिनो
मास्रायसखौ होनोबा जोंनि दाम गोसासिन जायो बेबायदिनो आरो गाननोबो गुुसु थान्दा बेबायदिनो गुरै गोबा जोबोर मोजां जायो बेबायद दिनो
जोङो बर' आइजोफोरा बेबायदिनो गोबाङानो सि दानायाव बेबायदि आखा फाखा दख'ना सादोर दानायाव बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो दख'नाफोर दायो माइदि गोनां आरो गोबां
गोबां बेबायदिनो रिगि रिगां आगरनि बेबायदिनो औ।
खासि हाथाय आगर गुबै बेबायदिनो गोबां रोखोमनि बैग्रि बिबार बेबायदिनो आगर एरनानै जोबोर समायना बेबायदिनो रिग रिगि रिगां
सिगां बेबायदिनो बर' हारिनि
दख'ना बेबायदिनो जोबोर समायना नुयो आरो गानबा जोमबा बेबायदिनो जोबोद मोजां नुयो आरो जोङो बेबायदिनो बर' आइजोफ्रा गोबां बेबायदिनो सि दानानैबो फानो। नो हायो आरो गावबो बेबायदिनो गाननो
होम।
सादोर होनोबा बेबायदिनो गोबां दायो इन्दि सादोरफोर दायो। बेबायदिनो इन्दि सादोरफोरखौ बेबायदिनो मोजाङै बेबायदिनो गोमो गोथां बेबायद आगर एरनानै जोङो जोमनो हायो जोबोर समायना नुयो बेबायदिनो। गुफुर बेबायदिनो बडि खालार इन्दिनि सादोर जोङो जोमो। दानानै आंबो बेबायदिनो जोबोद मोजां मोनो इन्दि होनबाथाय। आरो इन्दिनि दखनाबो जोङो दानानै गानो।
दखना दानाय आरो।
बेफोरखौ माबायदि नुयो सावरायनो हागोन।
आं नोंथांनि बुंनायखौ जोबोद गोजोननाय थाबाय आंनो मोजां आ बेखेवनानै खोन्थादों आरोबाव आं बिनि बेजों लोगोसे आं बुजिनायनानै आरो नुबनाय फंनैसो नखांथ सावरायसनबावबाय। जोंनि बर' दख'ना होनोब्ला जोबोर समायना। बुहुमनााङैनो दख'नानि गाबा सिनायथि जाबाय आरो बे दख'नाजोंनो जोंनि बर' लाइमोनफ्रा आरो सिख्लाफ्रा आरो बुरैसाफोर बिथांमोना जोबोद समायना रमायना दानायखौ जों आरो बिथांमोना दानायजोंनो न'खर खुंलांनोबो। आयायो। बांसेयाव जिनै जिनैजौ रांनि फानो आरो
औ।
मोनथिनो मोनो आरो बेदि मोजां मोजां दख'नाफ्रा थामरो
औ।
जों
औ।
ख मोनबावो आरो ज नायथि जोंनि बे आर'नायइया बयनिसिम फाय मोजांसिन आरो समायनासिन।
औ। औ। औ।
आरो नोंथाङा मा खोन्थानो हागोन नामा?